हेलौ नोंथां खुलुमबाय नोंथां गिबि गिबियावनो आंनि अननाय आरो हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथाङा मोजाङैनो दङ'।
औ नोंथां आंबो नोंखौ जोबोद साबायखरबावो आसा खालामो नोंथांङा मोजाङै दङ' दा नोंथाङा मा खालामनानै दं नोंथां
आंङो नै दोरोङारि ओंख्रि जोंनि जानाय सबाय ओंख्रि संनो नागिरदों आंङो नोंथां नोंथाङालाय माथो खालामनो नागिरदों
औ नोंथां आंबो ओ जोंनि दोरोंङारि मुलि हिसाबै बाहायजानाय बेफोरनि बागैनो आंङो मोजांङै नायबिजिरनानै दङ' एबा बेफोरखौ आंङो एसे ओ मिथिनानै मिथिनो ओ माखासे बिजाब एबा माबाफोराव फरायनानै मिथिनानै लागासिनो दं नोंथां
अ बे बेबायदिब्लाथ' जोबोर मोजांनि खोथा बिदिब्ला नोंथाङा फोरोंग्रोदो नोंथां जोंनि दोरोंङारि मुलिनि बागै
अ नोंथां अब्ला आं मिथिनाय बायदियै नोंथांनो जोंनि बर' हारिनि दोरोंङारि मुलि हिसाबै बाहायजानाय बेनि बारै एसे गुवारै फोरमायलांनोसै नोंथांङा खोनासंलांदो ओ जोंना बर'नि दोरोंङारि मुलि होननानै बुंङोब्लाथ' जों गोबां दङ' जों सानथ्र' हायै दङ' जों बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा ओ आबादनि सायाव थांनानै थानाय एबा हाग्रा बंग्रा सेर सेर रायजो जाबोनायलाय जों बर'फ्रा गावनो ओ आयुरवेदिक हिसाबै गोबां हाग्रा बंग्रानिफ्रायनो मुलि खांनानै एबा मुलि महरै बाहायबोनानै जिउ खुंबोदों आरो गोबां गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' हारिया हाग्रा बंग्रायाव रायजो जानाय हिसाबै ओ गोनोखोआरि मुलि बाहायनो मोनैलाय जोंङो हाग्रा बंग्रानिफ्रायनो मुलिखौ सिनायनानै जोङो बेफोरखौनो ओ लोमजानाय साजानाय गोबां बेरामफोराव बेफोरनिफ्रायनो बाहायबोनानै रैखा मोनबोदों। ओ आरो आथिंखालावबो बैफोर हाग्रा बंग्रा नि दोरोङारि मुलिफोरा बाहायजाबोगासिनो। आरो दासिमबो बाहायगासिनो दङ आरो गोबां बर'फोरानो बेजों बे बाहायबोनानै जोंनि जिउ खुंनायाव माखासे गिदिर गिदिर बेराम आजारनिफ्राय रैखा मोनबोदों आरो जिउखौ गोजोन खुसियै खुंबोनो हादों। बिनिनो मोनसे मुलिया दोरोङारि मुलि ओ निम बिलाइ एबा निम फिफां बेनि फंनैसो आं नोंथांनो फोरमायनोसै बे मा जोंनि ओ देहायाव माबायदि मोजां खामानि एबा होयो एबा जों बेखौ माबोरै बाहायनाय जायो बिनि बागै फोरमायनो सान्दों नोंथां। ओ निम बिलाइआ भारत हादरनि मोनसे थागिबि। बिफां होननानै बुंनाय जायो जों बेखौ गोबां जायगायावनो मोननाय जायो आरो बयनिबो न'खर न'खर बे बिफाङा थायो। बेखौ जोङो दोरोङारि मुलियाव गोबां बाहायनाय जादों आरो आथिंखालनि गोनोखोरि मुगायावबो बेखौ मुलि हिसाबै गोनोखोआरि हदबजों मुलि हिसाबै बाहायगासिनो दं। निम बिल निम बिलाइआ बिनि ओ बिनि जा गुन बेयो गोखा जों बेखौ गोखा होननानै मिथिनाय जायो आरो गोखाबो। बेखौ जायोबा जों गोखा मोनजानाय जायो। बिनिखायनो बियो गाहायै माखासे जोंनि मोदोमनि जेरै गोदै बेमार जानाय बेखौ होबथायो होनाय गिबियावनो जों बेखौ फोथायनाय जायो आरो मिथिनाय जायो। निम बिलाइया गोहोगोरा एन्टि माइक्र' माइ एन्टि माइक्र' बिल गुनफोर थायो जाय बेफोरखौ गोबां रोखोमनि बेक्टेरिया भायरास मैखुननि बिरेखायै गोहोम गोनां खालामो। बेक्टेरियाफोर जानाय भाइरास जानाय मैखुननि बेराम जेरै बिगुराव बेराम जानाय बेफोरखौ होबथानायाव गोबां मदद होयो बे निम बिलाइया। ओ बेफोरो बे निम बिलाइआ बिगुरनि बेराम जायखौ जोङो बिगुरनि बेरामा सन्देरनाय जायो नालाय खुगानि बेराम सन्देरनाय बेफोराव बे निम बिलाइआ गोबां खामानि होयो बेखौ जोङो गोबां रोखोमनि बे बाहायनो हायो जोङो बेखौ जोङो ओ गोथाङैबो जानो हायो एबा माबा ओ संनानै जानानै एब्ला बिनि बिदैखौ देग्लिनानै बिगुराव फुनोब्ला बे बिगुरनि बेरामफोरा एबा सन्देरनाय बेरामफ्रा हामो आरो खुगायाव जेनेबा सिथरफोर जानाय बेफोरो जोङो बिनि बिदैखौ सेबनानै लोङोबा बेफोरो हामो।
बे निम बिलाइया ओरैबायदि यगि थायो जाय इमिउन सिस्टेमखौ थुलुंगा होयो माने जोंखौ बेरामनिफ्राय होबथानाग्रा माखासे ओ जिउसाफोर बेखौ बांहोयो आरो। जाय जोङो बाहेरानिफ्राय सनन्देरनाय एबा सिंनिफ्रायनो सनन्देरनाय जायोना। बेफोरखौ होबथानायाव बे निम बिलाइया जोंनि देहायाव जोबोद मोजाङै खामानि होयो ओ निम बिलाइआ गाहायै गाहाय गाराय जोंनि बेयाव गारायफोर थायो नालाय बेफोरखौ फाहामनाय दाहागोफोर जेनेबा मोखाङाव सिथर जानाय ओ मोदोमफ्राव सिथर जानाय बेफोरखौबो जोंनो जे निम बिलाइया हामनायाव मदद होयो। बेजों लोगोसे जों निम बिलाइखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' हारियाव ओ माखासे ब्रास एबा कलगेट होननाय बे बुस्थुा गैयामोन नालाय बिनि थाखायनो जों गोदो गोदायनिफ्रायनो बे निम बिलाइनि देन्थाखौ हाथथाय फुनानै जोंनि हाथाइखौ माखासे हाथाइाव जानाय बेरामफोरनिफ्राय होबथानो हादों आरो जोङो बेजों लोगोसे होबथानायजों लोगोसे हाथथायखौ जोङो गोजों आरो साफा लाखिनायाव बे निम दन्थाया जोंनि बर' हारियाव गोबां मदद होबोदों। बेजों लोगोसे आथिंखालाव बे निम बिलाइआ एबा निम बिफांखौ जोङो गोबां रोखोमनि आथिंखालनि गोदान मुगानि
थाव साबोन ओ माखासे पाउदारफोर क्रिमफोर बेयाव गोनोखोआरि मुगाजों बाहायनाय जादों जों जायखौ जोङो दा बयबो बाहायनाय जायो नाथाय आथिं गोदो गोदायनिफ्राय जों बर' बेखौ ओ गोथाङैनो बाहायनाय जाखादोंमोन नाथाय आ थिंखालाव बियो गोनोखोआरि मुगाजों मोनथिजानानै एबा गोनोखोआरि आदबजों बाहायजानानै बियो बांसिनै जोंनि जिउ खुंनायाव बाहायजानाय जाबाय आरो बेयो जोंनि बेराम आजार होबथानायाव गोबां मदद होबाय। दायो आङो बेखिनिखौनो बुंनानै बे निम बिलाइनि माखासे गुन एबा जों बेखौ मा बे बदि बाहायो आरो बिनि बियो जोंनि देहायाव माबाददि हेफाजाब होयो बेखिनिखौनो बुंनानै आङो बे सावरायनायखौ नोंथांनो आगारना हरनाय जाबाय।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम नोंथाङा आंनो फोरमायनायनि थाखाय। आं बे मुलि हारिखौ बोरै बाहायनाय जायो बिदिब्ला आङो दा संबाय थानाय ओंख्रि जायखौ बुङो दोरोङारि ओंख्रि बेखौ सबायजों बानायनाय जायो आरो नोंथां। बेखौ आङो नोंथांनो फोरमायनोसै आरो। जोंहा दोरोङारि ओंख्रि बुङोब्ला सबाय
सबायाइजों साम'खौ बोरै सङो नोंथांनो फोरमायनोसै ओ जोंना गिबियावनो नांग्रोगोन सबाय जोंहा सबायाइखौ ओ जोंनि बर'फोर मावनाय आबादनिफ्रायनो लायोब्ला मोजां जायो आरो बेवहाय जेबो मुलि थाया एबा रासायनिक हासार थाया। जोंहा मिथिंगायावनो मोननाय मिथिंगायावनो गायनाय मोसौ फिजोंं नि हासारजों गायनाय जायो आरो नोंथां बेनिखायनो आं नोंथांखौ खावलायनो सानो आरो बेनि उनाव हाय दंबाबो नोंथांनो नांगोन साम' आरो नोंथां। ओ बे साम'खौ नोंथाङा दैमा बोहैनाय बिलो बेफोरनि फ्राय लाबोयोब्ला मोजां जायो आरो नोंथां गोथावसिन जायो। मा खालामदो नोंथाङा बिलो एबा दैमा दैसाफ्राव थांनानै लायदो ओ आजिखालिथ' गासिबो सुबुङानो बेस्थ' नाथाय मा होनो सम मोनजोबा टाउनाव थानाय सुबुंफ्रा बेबायदि ओ राहा गैया एबा नागिरनानै जानायनि थेवब्लाबो आङो जों गोदो गोदायहाय बोरै बानायोमोन बेखौ फोरमायना होनोसै आरो नोंथां। बेबायदिनो बिलोफ्राव थांदो नोंथाङा सामखौ खननानै लानानै फैदो आरो जेब्ला साम'औ खनखांनानै लानानै फैयो बेयाव से सान साम'खौ खिगार होनांगोन आरो नोंथां खिगार होयोब्ला साम'आ एसे मोजांसिन जायो बेनि उनाव से सान खिगारहोखांनायनि उनाव नोंथाङा साम'खौ मा खालामनांग गोन साम'नि खिथुखौ दानस'नानै होनांगोन आरो नोंथां। बेनि उनावहाय साम'नि खर' एबा जाय गोसोम दाबुबो बुंनाय जायो गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन बुंनाय जायो आरो नोंथां बेखौ सिफ्टिफिननि मददजों एरख्लानानै होनांगौ आरो नोंथां जोंहा जानायाव मोजां जायो। बेनि उनाव नोंथाङा साम'खौ बस्था एबा मनाययाव सोनानै नोंथाङा ओ फुनानै होनांगोन आरो फुयोब्ला मा जायो जोंहा बै साम'आव थानाय माखासे ओ मैला बुस्थुफोर बादामालि खानाय बेबायदिनो मा होनो बालाफोर खाफाबनानै थानायफ्रा सस्रां आरो साफा गैयि जालाङो आरो नोंथां जोंहा जानायावबो मोजां जायो बेबायदिनो नोंथाङा साम'खौ थियारि खालामनानै लादो बेनि उनावहाय नोंथाङा सिगांग्रो एबा गिबियावनो सबायखौ मा खालामनांगोन ओ कुकाराव सोनानै फोमोनग्रोनांगोन आरो नोंथां बेबायदिनो कुकाराव सोनानै नोंथाङा ओ साम'खौ ओ मा खालामनानै लादो ओ रुग्रानै लादो आरो बेबायदिनो कुकारखौ नैजि एबा था नैजिबारसो गाबहोनांगोन आरो कुकारनि खर'खौ गाबहोखांनायनि उनाव नोंथाङा साम'आ जाहाथे एसे मोजाङै गलिबावो अब्ला नोंथाङा बेखौ ओ सागंजों सानानै बांसिन गेब्लेहोबावदो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोंहा ओ सं मा खालामदो गुबुन मोनसे सारायाव जोंहा मा खालामदो नोंथां सामब्राम फानलु आरो हाइजें बायदिसिना देनानै लाग्रानै थाव हरग्रोदो गिबियावनो थाव हरखांनायनि उनाव सामब्राम हाइजें सामब्राम गुफुर देनानै लानायफोरखौ नोंथाङा बेयाव हरदो आरो नोंथां बेयाव हरखांनायनि उनाव मा खालामदो नोंथाङा साम' जोंहा जाय जिरनानै लादोंमोन बेखौ एसे ओरैनो एवदो आरो नोंथां दैजों अ नोङो थावजों एसे ओरैनो एवदो जेला एसे एवो अब्ला नोंथाङा मा खालामदो ओ जे जोंहा फुदुंनानै लानाय एबा रुनानै लानाय सबायखौ बेयाव लुसननानै हरदो आरो बेबायदिनो जोंहा दसे सम गोदौहोदो जेब्ला गोदौ होदो थायो अब्ला नोंथाङा जोंनि दोरोङारि जानाय खारदैखौ हरनानै होदो आरो नोंथां दोरोङारि जानाय खारदैखौ हरोब्ला जोंहा मा जायो ओ गोथावसिन जायो होननानै बुंनाय जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो नोंथाङा ग्लब ग्लब गोदौ होनानै संख्रि हालदै आरो बेबायदि नायबाय थादो आरो बेनि उनाव थामजि एबा ब्रैजिसे मिनिट गोदौ होखांनायनि उनाव नोंथाङा जोंनि दोरोङारि जाग्रा जानायखौ मोननो हागोन आरो नोंथां बे जानाय आजिखालि हटेलफोरावबो मोननाय जायो आरो गुबुन हारि